ओ
अह खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ नोंथां आङो दायो माने एसे माने जिरायग्लांनानै दङ आरोना बिफां स बिफां सिङावहाय माने बोथोरा एसे गरमबो नालाय एसे जिरायगासिनो दङ आरो नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
आंबो नै ओरैनो दं दायो जिरायनानै न'वावनो अ नोंथाङा फुंनि ब्रेकफास्ट जाबायमोन नामा?
औ जाबाय नोंथां नोंथाङालाय जाबायना जायाखै
आङो जाथ'वाखै जानायालाय गरम ना ओंखायनो जाथ'वाखै आङो अह नोंथाङा दायो फ्रि दङ होनबा ना?
औ दङ नोंथां
नोंथांजों आङो बिबारनि टपिक लानानैसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन दसे सम
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन
बिबारजों जोङो मा मा बा बानायो एबा मा मायाव जों बिबारखौ बाहाय नाय जायो नोंथाङा आं एसे फोरमायना होगोरसै नोंथां
फोरमायना होदो
ओ बिबारा जोंनि थाखाय जोबोद गोरा फसि एबा जों बिबारखौ जों मा मा बाहायो बिबार जों मा मायाव बायो होनोब्ला जों गोबां बिदिनो हाबा हुखानि गोबां जानो गोनां एबा बेबायदिनो सेरेमनिस एबा गोबां फांसनफोराव जों बिफोरखौ जों बाहायनाय जायो एबा जों गोबां बेबायदिनो नो एबा डेक'रेसन खालामनायफोराव जोङो बांसिन जों बिबां बिबारखौ बाहायनाय जायो जेरै जों बिबार होनोब्ला जों बेबायदिनो गोबां जों न'फोरावबो साजायो नङा होमबा नोंथां जोंनि ओ न'फ्रा समायनायनि एबा जोंनि ओ न'फोरखौ जोङो समायना एबा मोजां नुनायनि थाखाय एबा बिबारा जोंनि न'फोरखौ जोबोद समायनाबो खालामो‌। जोङो बिबार जों गोबां बेबदिनो जोङो थायाब्ला जोंनि न'फोरखौ जोङो लादां दां नुयो जोङो बिबारजोंसो बांसिन रोखोमनि मुवाफोरखौबो जों समायहोनो हायो जेरै जोङो बयनिबो न'खरावनो जोङो फांफा एबा फांनैबाबो जोङो बिबारखौ जों नुनो मोनथारो बयनिबो न'खरफ्राव जोङो बांसिन बिबारखौ जोङो बेबायदिनो जों हाबा हुखायावबो बेबायदिनो बिबार नङाब्लानो जाया जों डेक'रेसन खालामनाय एबा पार्टिफ्रावहाय गोबां बेबायदिनो ओ बेबादि बिबारफोरखौ बाहायो एबा बिबार होनोब्लाथ' बिबदिनो ओ मोननै जेनेबा रोखोमनि मोनसेया जाबाय बिदिनो जों अरिजिनेलखौबो अरिजिनेल एबा बिबदिनो ओ बानायनाय एबा बिदिनो प्लास्टक नि बेखौबो बांसिन बाहायो प्लास्टिकनि बानायनायखौ जेनेबा बेखौ बांसिन बेबायदिनो फांसन एबा बेफोराव बाहायो मानोना बेबादि अरिजिनेल एबा जोंनि गायनाय बिबारा जोङो दानो खायोब्ला जोङो दानो रेलाय रेलायगोन ओंखायनो जोङो बांसिन बै बानायनायखौ जोङो ओ बाहायो आरो ना नोंथां आरो जोङो बिबारखौहाय गोबां रो- खोमनि ओ बायदिसिना मुवाफोरावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ बायदिसिना रोखोमनि पारफिउम एबा गोबां फ्लेभारफोराव जों बाहायो जों माने बेलेग बेलेग रोखोमनि बिबारखौ लानानै जों गोबां रोखोमनि बेबायदिनो बायदिसिना बे एबा बेदिनो रोखोमनि फारफिउम फारफिउम एबा गोबां माने बायदिसिना रोखोमफोराव एबा बिदिनो देलायग्रा मुवाफोराव माने गावबागाव एबा बे बिदिनो ओ बिदिनो बाहायो आरोना
औ औ
गोबां माने रोखोमनि बिबार दंना जोंनि ओ बायदिसि- ना बे गोबां माने बिबारफ्रा जोंनि बे मुवाफोर बानायनायाव बाहायजायो बेफोर बिबारफोरानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बिबारजोंसो गोबां रोखोम मफोरखौबो एबा समायना खालामो एबा जोंनि मुवाफोरावबो गोबां बिदिनो खौ जों नुनो मोनो ओंखायनो जोंनि थाखाय बिबाराबो जोबोद ओ गोनांथि ओ जो जानानै फैदों जोंनि थांनानै थानाय समाव जोंनि थाखाय बिबाराबो जोबोद गोनांथि ओ जेरै बुंनो हानाय बायदि जेरै जों जोंनि नखरफ्राव जों गोबां बिबारफोरखौ जों गायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होन होनोब्ला जों सुबुंफोरा बयबो जोंनि ओ बिबार लाय बेबायदिनो गायनाय एबा बिबार ओ फोरखौ जों मोजां मोनखायो जों अबावबा जायगाफ्राव गोबां बेबायदिनो ओ बिबारफोर थायोब्ला जों बेबायदिनो ओ जों फट' खेबो गावनि फट'ग्राफिखौ जों लायो जोङो समायना नुनायजों जेनेबा जों समायनायजों जों माने गोसोआ बिबारा बिबारा जोंनि गोसोखौ बोनानै लाङो आंनि खाथियाव फै एबा जों जेनेबा जों पत' लानो गोसो जायो जों बिबार जों समायना समायना जों नुयोब्ला बेबायदिनो आरोना नोंथाङाबो एसे फोरमायना हागोन नामा बिबारनि बारै नोंथां
औ औ औ औ हागोन नोंथां माने बिबार होन ब्लाथ' जोङो मिथिखायो नङा होमबा बिबारा जोंनि ओ माने जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोद गोनांथार आरो बिबारा जोंनिहाय बिबारा माने गोबां हेफाजाब हेफाजाब होयो आरोना जेरैहाय जोङो बिबारखौ ओ माने गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो जेरै हाबाफोराव बाहायो फुजा होनायफोराव बाहायो बेबायदिनो मानसि थैबोला जोङो बिबार खौ बाहायो आरो जोङो बेबादिनो जुदि जोङो हाबा जायोब्लाथाय जोङो मालाफोरखौ सुनानैहाय जोङो। बे मालाफोरखौहाय ओ बे दर फैनानै जोङो गानहोनाय जायो आरोना आरोना। हाबा जानाय बे हिनजाव गोदान हिनजाव ओ हिनजाव गोदान हौवा गोदाननोहाय गान नहोनाय जायो आरोना आरो जोङो बिबारखौ माने दायो नायनो थाङोब्लाथाय जोङो ओ। बेबायदिनो फेनसि बाजार बा माने औ नोंथां खोनादोंना?
औ।
खोनादोंना नोंथां खोनादों?
औ दासो
औ नोंथां खोनादोंना?
औ दासो खोनाफिनदों नोंथां
औ बेबारैनो जोङो दायो नायनो थाङोब्लाथाय फेनसि बा औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ बेबायदिनो जोङो नायनो थाङोब्लाथाय फेनसि बाजारफोराव नायनो थाङोब्लाथाय माने दायो गोबां। माने बिबारनि फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो थाङो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो माने इफोरावहाय बेफोरबायदि बिबारनि ओ दखानफोरखौ होनानै हाय गोबां रांफोरखौ ओ माने बिसोर आरजिनो हादों जेखौहाय ज होननानै बुङो बे मान गोबां मानसि ब मानो होन बियो नायनोबो जोबोद समायना नालाय नोंथां माने बिबारफोरखौथ' जोङो नायनो समायना नुखायो नालाय। ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय माने बिबारफोरखौ जोङो बायनानै लायो आरो बेबादिनो जोङो। फट' खेबनो बा मा खेबनोबाथाय जोङो बे बिबारफोरखौ माने लायो आरोना। आरो लोगोसे जोङो बिबारफोरखौहाय जुदि जोङो। नार्सारिफोर बानायनानै जुदि जोङो बिबारफोरखौ जुदि फानोबलाथाय जोङो गोबां। रांफोरखौ मोननो हायो आरोना नोंथां ओ मानो होन बेफोरबायदि बा नायोब्ला थाय माने मानसिफोराथ मानसिफोराथ' बायोना नोंथां नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ मानसिफोरा बायो बेबायदिनो गोबां रांफोरखौ मोननो हायो जुदि नोङो माने। बेबायदि खुलिनानै माने मोजां मोजां बिबारफोरखौ नों जुदि लाबोनो हायोब्ला थाइ नोंहा माने गोबां लाब जायो आरोना आरो लोगोसे जोङो। द बे बिबारफोरखौ जुदि जोङो जोंनि न' उसुंगोराफोराव जुदि जोङ गायनानै लायोबोला जेरैहाय। बगेन भेलिया जोङो बगेन भेलियाखौ जोबोद समायना नुयो नङा होमबा नायनायावबो जोबोद समायना फट'वबो जोबोद समायना। दि जुदि बेफोरखौ गायनानै लायोला जोंनि न'खौ मानि जोबोद समायना नुहोनो हायो आरोना। बे बिबारनि गेजेरजोंनो बेल' नङा जोङो माने गोबां बिबारफोरखौ जुदि जो गायो जेरैहाय रस सानफ्लावार जुदि जोङो। बेफोरबायदि बिबारफोरखौ गायोब्ला नाथाय जोङो माने गोबां जोंनि न'खौ समाय होनो हायो आरोना नोंथां आरो लोगोसे। जोंङोथ' मिथिखायो सानफ्लावार बिबारखौ मानसिफोरा खेथि खालामो आबाद मावो होननानैहाय मानो होनोबला जोङो औ सानफ्लावार बिबारनिफ्राय जोङो बेगरफोरखौ खौ मोननानैहाय जोङो बेनिफ्राय थावफोरखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां जायनि थाखाय बे थावा। जोंनि थाखाय जोबोद माने हेफाजाब होयो जुदि जोङो बेफोरबायदि थावफोरखौ जायोब्लाथाय। बे जोङो जुदि ओंखामखौ जायोब्लाथाय मान जोंहा देहायावनो। मान जोङो जोंनि न'आवनो गायनाय बा न'आवनो बानायनाय जुदि बेफोरबायदि थावफोरजों जुदि जों ओंख्रि संडोबाथाय जोंनि देहायाव माने अ गाज्रि जानायनिफ्राय एसे खम जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो बेबायनो जोंखौ हेफाजाब होयो बियो बिबारफोरा आरो लोगोसे बिबारफोरा गाहाय गोबां गुबुन गुबुन गाबनि थायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय गोजा गुलाफि गोथां गोमो पिंक कालार य्ल' कालार बे नो मिने गोबां गुब गुबुन गाबनि थायो मानो होनला बिबाराबो मुं लानानै मुं बिराद गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरोना नोंथाङा आरो बिबाराबो माने गोबां गुबुन गुबुन मुं नि थायो जेरैहाय जबा बिबार बिबार सानफलवार बिबार दगर बिबार दाउस्रि आथें आरो बिजोंनो लोगोसे गलाब बिबार बिदिनो माने गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुबुन मुंफोरनि बिबारफोरबो थायो आरोना जाय जाय जाय जायखौ जोङो नायनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो जोङो बेफोरबायदि बिबारफोरखौ जुदि जोङो गायनानै लायोब्लाथाय जोंनि न'खौबो समायनानै समायनाय नुनाय जायो आरोना नोंथां औ बि बिनोसै आरो ना नोंथां
नोंथांजों आङो बेबायदि दसे सम बिबारनि सावरायनानै जोबोद मोजां मोजां मोनबाय आं नोंथांजों सावरायनानै औ गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोनथोंसै